हेलौ
औ हेलौ
हेलौ
औ हेलौ खोनादों
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ खोनादों ना
खोनादों खोनादों
औ औ आङो नोंथांजोंहाय ओम जोंनि बर'नि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन
नोंथां मोजां आयदा मोजां टपिकनि सायाव औ नंगौ नोंथां नोंथाङा नोंथांनि आयदानि सायाव खेंफोथिखौ होलांदो
औ औ जागोन नोंथां
औ
आबाद होननानै बुङोब्ला नङा होनबा बर' फोरा ओ आबादजोंनो सोनानै थाग्रा बा आबादखौ मावनानैनो जिउ खुंग्रा मोनसे हारि होननानै बुंनांगोन जोङो बर बर' आबादारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बा औ बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे आबादफोरखौ साय नानै ओ मावबोनो रोंदों बा जों आबादखौ माबायदि मावनांगौ बैनि माखासे आदब खायदा बिथांमोनहा दिहुननानै माखासे गावसोरनि जिउ खुंनायावहाय बे आबादफोरखौ मावबोदों आरो दा जोङो आबाद होननानै बुङोब्लाथाय जोङो गाहायै बर'फोरनि जे आबाद गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो माइ आबादखौनो होननानै बुंनांगोन माइखौनो माइखौनो बर'नि माखासे आबादारिफोरा माइखौनो गाहाय महरैहाय गोदोनिफ्रायनो मावबोदों आरो ना मानो होनोबा जोङो थांनानै थानो थाखाय जोंनो माखासे आदारनि गोनांथि जायो लोगोसे माखासे आदारनि अनगायैबो जोंनो माखासे रांखान्थिनिबो गोनांथि जायो दा बैफोर खौहाय माने जिउ खुंनायाव माखासे गोनांथिखौ नोजोर बोनानै जोङो बा जोंनि बर' आबादारिफोरा बैफोर आबादखौ मावबोदों आरो दा जोङो बेवहाय गाहायै आं बुंखाबाय माइयानो जोंनि बा बर'फोरनि गाहाय आबाद माइनि अनगायैबो बर' आबादारिफोरा बा आबादारिफोरा माखासे माखासे आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोङो दुब्लि फोथारफोराव मावनाय होननानै बुङोब्ला थाय माइनि अनगायै बेसर सबाय सिबिं बैफोरबायदि आबादखौ मावो आरो जेरै सबाय दालि बेफोरखौहाय मावो आरो बेनि अनगायै दुब्लि फोथारफोरनि अनगायै जोङो न'नि बारियावहायबो माखासे आबादफोर मावनाय जायो आरो दा न'नि बारियाव आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनो नांगौ जानाय बा जोंनो आदार महरै नांगौ जानाय मैगं थाइगं बेखौनो जोङो बुंनांगोन माखासे आबारि फोर बा जोंनि बर' आबादारिफोरा गावसोरनो नांगौ जानाय बायदियैहाय मैगं थाइगंफोरखौबो गायनानै लाबोनो रोंदों आरो बिसोरो गावसिनि जेब्ला जानांगौ सम जायो अब्लाथाय बिसोरो माखासे मैगंफोरखौहाय न'आवनो मोननाय बायदियैहाय
हा
मावनानै जायोमोन आरो दा जोंहा न'नि आबाद बा न'आव जे बारि बागानाव गायनाय आबाद बा मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जों गाहायै आलु आबादखौ जोङो बांसिनै मावो आरो ओमफ्राय आलुनि अनगायै बोरै थारुन थारुन बेफोरखौबो मावनाय जायो बेनि अनगायै ओरैहाय जोंहा सामब्राम सामब्राम पियास सामब्राम गुफुर बेबायदि आबादखौ मावो आरो आरो बेबायदिनो जेरै लाफा दुन्दियाफोर मैथाफोर बानलु बेफोरखौ मावनाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो ओ जोंहा गोबां रोखोमनि जेरैहाय मानलाग्रा मैगंफोर जेरै खुमब्रा जोगोनार फोरलाफोर थाइबें सबायबिमा बेफोर गासिबो मैगं फोरखौहाय आबाद महरै मावबोदों आरो ओमफ्राय बे आबाद मावनायाव जोंहा बोथोर लायै बोथोर आबादखौ मावनाय जायो आरो जोंहा मेसें बोथोरनिया आलदा थायो आरो दैज्लां बो बिनि थाखाय आलादा आबाद बिदिनो जों गाससिबो मैगंफोरनि ज' खेनसेयैनो मावनो हाया बेखौ जों बोथोर लायै बोथोरस मावनाय जायो आरो दा जोंहा ओ माइ गायनायनि बेबियाव बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलाव आरो गोदोनि फ्रायनो जाबायदि मावबोदों आथिखालावबो माव मावो नाथाय माखासे जों माखासे आगजुफोरनि बा बाहायथाइफोरनि बिथिङाव जों माखासे सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो गोदो जाबायदि आगजु बाहायोमोन आथिखाल एफा एनै सोलायनाय खौ नुनो मोनबाय आरोना दा ओमफाय माइखौ जों मा मा माइखौ बांसिनै गायो होननानै बुङोब्ला गोदोथ' गोबां आस माइ गायोमोन आरो ना गोदोनि समावहाय ओ जों जाग्रोनो था थाखाय आसु माइ गायनाय जायोमोन आरो नाथाय बेखौ जोंनि ओनसोलाव एसेबां मानि गायनायखौ नुनो मोनला बेनि अनगायै दायो जोङो दैज्लां बोथोर जाब्लाथाय जोङो जेथ दान फैब्लाथाय जोंहा ओम माने खोथिया महरै जोङो माइफोरखौहाय फोनाय जायो आरो दा जोंहा माइ फोनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइज्लि होनो जायखौ माने गोग्गो बेगर बेखौ माने सि गां बोसोरावनो जोङो दोनथुमनानै दोन दोनखानाय जायो माने फैगोन बो सोरावहाय जों बे माइखौहाय गायगोन होननानै जोंहा जोलै महरै दोनो आरो
थारैनो नोंथां नोंथांनि जिहेथु बे ओ आयदाया मोनसे सावरायनो गोनां आयदा थारैनो आबाद बर'फोरनि माखासे आबाद एबा आबादनि सायाव मोनसे सावरायनो गोनां नंगौ आबादानो जाबाय थांना थानायनि गुदि आबाद मावाब्ला दिनै हादराव एबा मुलुगाव गासैबो राननानै थैनांगोन एबा जोङो जोंनि जाग्रा मुवाफोरखौ मोननाय नङा थारैनो नों नोंथाङा खोनादों जानांगौ खोनादों नोंथाङा हेल' औ नोंथाङा खोनादों औ थारैनो जोङो आबाद आबाद मावनांगौ आबाद मावाब्ला जोङो जोंनि हादर एबा मुलुग खौ जोङो ओ फोथैनानै लानायजों समान जागोन थारैनो जेरावनाखि जोङो गोबां गोबां रोखोमनि जोङो आबाद मावनानै जोङो सुबुंनि जिउखौ एबा जिउ जिबिनि जिउखौ जों फोथांनानै लाखियो थारैनो जोङो ओ बावहाय नोंथाङा मख'दों बर'फोरनि माखासे आबाद नंगौ गुबुन गुबुन हारिफोरबायदि एबा गुबुन गुबुन सुबुंफोरबायदि बर'फोराबो गोबां रोखोमनि आबादखौ गोदोनिफ्रायनो मावबोदों जेरै थांना थानायनि गुदि एबा जानायनि गुदि आदार हिसाबै जोंहा माइ माइ माइ आबाद आरो बिदिनो गोबां आबादफोरखौ मावनानै जों हादरनि जिहेथु गोनांथि जानाय आदारनि गोनांथि जानायफोरखौ जोङो एसेब्लाबो सुंथादों एबा हेफाजाब होदों गाव जा जानानै आग्लायनायजों लोगोसे जेरावनाखि जोङो नोंथाङा फोरमायबाय माइखौ बोरै गायो एबा मा रोखोमनि माइखौ गायो गोबां रोखोमनि माइफोर दङ सम खम समनि गेजेराव जोङो माइफोरनि फारागथिफोरखौ एबा गुबुन गुबुन मुंफोरखौ जों मख'ला नंगौ थारैनो माइ आबाद मोनसे बयनिख्रुइबो गिबिसिन एबा मावनो गोनांथार आबाद होननानै आं बेखौ बुंगोन दिनै नोंथाङा माइ आबाद मावा ब्ला ओंखामखौ जों बबेनि मोननो जेराव गम फोआबा जेराव आसुमाइ होआबा आसुमाइ गैयाबा नोंथाङा माइरंफोरखौ बहा मोनो बिदिनो नोंथाङा
औ नंगौ
जिहेथु आदारनि आंखाल बेफोरखौ बोरै सुफुंनो थारैनो आबाद जों लोगोसे माइ आबाद मावनायजों लोगोसे आरो गोबां फसलफोरनि आबाद जेरै मैगं थाइगंनि आबाद मैगं थाइगंनि आबाद मावनायजों फिथाइ लोगोसे फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो हादराव एक्सपर्ट इमपर्ट खालामहरलायनो हायो जेरावनाखि जोङो हादरनि रांखान्थियारिफोरखौ फोजौखांनायाव बियो गाहायै बिहोमा होयो जेरावनाखि जोङो गुबुन हादरनिफ्रायबो जों माखासे जाग्रा लोंग्रा बेसाद लाबोयो आरो जोंनि हादरनिफ्रायबो जोंनि भारत हादरनिफ्रायबो गुबुन हादरफ्राव जोङो दैथायहरो बेयो जाबाय मोनसे मोनसे सुंथालायनाय जेरावनाखि जोंनि थांलाय फैलाय हान्था मेलायाबो मोजाङै थायो आरो जों हादरनि जे रांखान्थियाबो बेयो मोनसे जोंनो जौगाथि लाबोयो बेखायनो आबाद आबाद होननानै बुङोब्ला आबाद खौ मावनो गोनांथार नट अनलि बड'स गासैबो हारि माहारि एबा गासै सुबुं माहारियानो आबादखौ जायनाव हा दङ बिथांमोना मावनांगौ आरो खालि हायाव बेखौ ओरैनो गायनो थारैनो जोङो आबाद माव आबादनि फ्रायनो जोङो गासैबो जाग्रा आदारफोरखौ मोनो आबादनिफ्रायनो जोङो गासैबो मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ एबा मेडिसिनफोरखौ जोङो बानायनानै लानो हायो बेखायनो आबाद आबाद मावनाय
अ नंगो
थाखाय गोनांथार होननानै बेखौ बुंगोन दा बे नैबे खम समनि गेजेरावनो जोङो बायदिसिना आबादनि सायाव जोङो एसेब्लाबो सावरायबाय दा नोंथाङा बेनि सायाव आरो बे आबादनिनि सायाव एसे गुवारै सावरायनोबा सावरायनानै थासम हरदो
औ औ आबाद नोंथाङा बुंलांबायना आबादानो जोंनि माने औ जिउ खुंनाय दा आबाद होननानै बुङोब्लाथाय जोङो जों नोंथाङाबो बुंदों जे आबाद नङाब्लानो जोङो मानिे जेनेबा आदार महरै मोननो थाङा जेनेबा आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि नांगौ खिनि आदखरखौ मोननो हायो नङा होमबा जुदि जेनेबा आबाद मावामोनब्ला जोङो आबादखौ बा जोंनि जाग्रा आदारफोरखौ बबेनिफ्राय मोनोमोन नोंथाङा बिदि बुंदों बे थारैनो नंगौ मानो होनबा जोंहा थांनानै थानो थाखाय जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो मैगं थाइगं जाग्रा आदार बे बेनो जोंनि थाखाय गोनांथार आरो ना जोंहा मेन जों जाग्रा आदार गैयाब्लानो सुबुङा थांनानै थानो हाया दा बैफोरखौहाय नोजोर बोनानै आरोना बैफोरबायाददि थासारिखौ नोजोर बोनानै गोदोनि माखासे सुबुंफोरानो जोंनो आबाद मावनायनि जे आदब खायदा गियान बेफोरखौ माने जोंनो फोरोंनो रोंजेनदों आरो बिथांमोनानो दा जों बेफोरखौनो बा गोदोनि सुबुंफोरा जेरैबायदि माव जों बेनो उन संनानै मान आथिखालावबो माखासे माखासे आबादारिफोरा बा गोबां जों बर' आबादारिफोराबो माने मावबोगासिनो आरो गावनि जिउनि माखसे गासे ओ जिउनि जे जिउ खुंनाय राहा जों बेखौ माने फोथांनानै लाखिदों आरोना
नंगौ थारैनो नोंथां दिनै नोंथांजों नैबे समाव सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जों खनि गेजेरावब्लाबो जे जों गोबां आय खोथाफोरखौ जों मख'नानै सावरायनो हाबाय दा नोंथांनिसिम बेखायनो रोजा रोजा साबायखर दा नोंथाङा नैबे मोनसे आयदानि सायाव एसे थासलिम हरदो
औ औ दा जोंना समाबो जाबाय अब्ला जोङो जोंनि सावरायनायखौहाय फोजोबथनोसै बेयावनो
गोजोन्थों नोंथां